औ नोंथां।
मोजाङै दंना।
औ मोजांङानो।
नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो बावहरफिनबाय गाहाम हामलायनायखौ।
औ ओरैनो ओंखामफोरा जाखांबाय नामा?
जाबाय दहायनो जादों।
अ मा ओंख्रि जाखांखोमोन बेबा?
थ' माबासो आलुजों बयलार।
अ
नोंथांमोनालाय?
जोंहा नै ना फिसा मोनदोंमोन नालाय बिलोआवहाय। जोंहानि बिमाया गुरैदोंमोन बेखौनो मैथाजों जाबाय।
गोथावलै ना फिसाखौ मोनबांलाना दाना।
उम
औ
लकेल ना होनबाथाय आरो माथो नांबावगौ मैथाजोंबावसो बेबो।
औ
बिदिबा नोंथां एसे बर'फोरनि जे गाननाय जोमनाय दानायनि सायाव एसे सा सावरायनि नामा?
औ औ जागोन नोंथां।
औ ओरैनोथ' जों बर'फोरा गावबा गावनि गाननाय जोमनायखौ गाव गावनो दानानै लायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो गावबा गावनि गाननाय जोमनायखौहाय जों गावनो दानानै आरिनानै थ' बाहायोमोन आरो नोंसिनिजों बेबायदि बाहायोना बाहाया?
जोंनिथिंबो बाहायो बाहायनाया नाथाय आथिखालाव बेफोर गोबां खम नुनो मोनबांबाय। माने फ्राय गामियावनो बेबायदि गाव गावनो दानानै गाननाय हुदाया माने गोमालांबाय होनोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जा नाय नङा आरो बिब्दिनो खाय फा खायफा खायफा दासिमबो बे दख'ना बा गामसा बेफोरखौ दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिजिनो गोब बांनि गेजेराव नुनो मोनबावो खायफाया माने दासिमबो आर'नाइखौबो दान नानै दानायखौ नुनो मोनो।
औ
नोंथां मिथिंलाय?
नोंगौ जोंनिजोंबो हौवा हौवासाफोरनि थाखाय गामसा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय दख'ना जोमग्रा बेबायदि दानानै गाननायखौ नुनो मोनो ओरैनो आर'नाइखौबो दानाय नु यो नाथाय खम जालांबाय आरो दायो मेसिनारिजों दानाय हाथायाव फाननाय बेफोरखौ बांसिन बायनानै गानफैनायखौबो नुनो मोननोसै नाथायबा।
औ।
जों जे न'आवहाय हिनजावफोरा गावसिनो दानाय बेखौहाय जे मोजांसिन जायो होननानै बुंसोलायो। बिसिनिजों बांसिन हाथाइनिफ्राय लाबोनाय दख'ना गामसाखौ बाहायो ना न'आव दानाय दख'ना गामसाखौ बांसिन बाहायनाय जायो?
बुंनो थाङोब्लाथ' हाथाइनिखौनो लाबोनानै गाननाय जायो बांसिन। माने मानोना फ्राय माने बेफोरखौ दानायखौ नुनो मोनला बा आथिखालनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ दानोबो रोंबांला जायनि जाउनाव हाथायाव मोननाय बे दख'ना फोरखौनो बा गामसाफोरखौनो बायनानै आथिखालनि जि बर' सुबुंफोर बिथांमोना गाननायखौ नुनो मोनो आरो।
ओम।
औ।
जों होमबा एसे दख'नानि बागै सावरायनि नामा दख'नाखौहाय मा ब्रै दानाय जायो। आरो दख'नाखौ दानो थाखाय मा मा आगजु नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनि नामा नोंथां?
औ सावरायजायो।
अ ओरैनोथ' जोंनो दख'ना दानो थाखाय बा जों गामसाखौबो होननो हायो दख'ना गामसा जोमग्रा बेफोरखौ दानो थाखाय जों माखासे आगजु नांगौ जायो नङा होमबा?
औ।
आरो बे आगजु फोरखौ जों गाव गाव गावनो माखास से औवाफोरनिफ्राय बानाय थाथफोरखौहाय जों बिदिनो बाथाम बा दंफांफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो साल खुन्थिया होनो जायखौहाय बेखौहाय गोदोनि समावथ' बांसिन साल खुन्थिया होनोबास साल बिफांखौनो सेरे रेद नायनानै खुन्थिया बानायनानै नै गायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौबो औवा बुरखा आरिजोंहाय बानायनाय नुनो मोनोसै आरो गोबां नांगौथ' थाद साल बिदनो गनसा बिब्दिनो गोबां नांगौ बेफोरखौ जों मबेखौबा मबेखौबा बाजारनिफ्रायबो लाबोनाय जायो जेरै बियो मा बुङोमोन आं बावबाय उम जायखौहाय ए नो खुन्दोंहाय थ' नो खननो थाखाय हासुं बेफोरखौहाय आं बांसि सिन बाजायो बेबायदि आरो नोंसोरनिफ्राय माबायदि जे आगजुफोरखौहाय बुथुमो नांगौ जानाय आगजुफोरखौहाय? खोनादोंथा नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
अ नो-नोंसोरनिफ्रायलाय माबायदि जे बेफोर गोनां जानाय आगजुफोरखौ माब्रै बुथुमनाय जायो एबा जगार खालामनाय जायो?
बुंनो थाङोब्ला ओरैनो साल खुन्थाफोरखौथ' जेनेबा बबबा गय गोरान दङ'ब्ला गय बिफां राथारोब्ला बेखौ हाफायनानैबो साल खुन्था खौ खालामनाय जायो मोनब्रै हास'नानै ओमफ्राय गय खुन्था गैयाब्ला औवा बुरखा गोरा नायनानै बे साल खुन्थाखौ खालामनाय जायो आरो ओम ओमफ्राय खायसे थाखा फैसा गोनांफोरा बेबायदिनो दंफांखौ हाखावनानै बे मिसोननि हेफाजाबै सालखुन्थाखौ आरामै खालामनानै लायो आरो।
होम।
औ। ओमफ्राय बिद बिदिनो जेनेबा गान्दै गान्दैफोर बेफोरखौबो दंफांनिनो खालामनाय जायो बा थार बेबो दंफांनिफ्रायनो खालामनाय जायो।
उम
ओमफ्राय बिदिनो नो खनग्रा हासुं बेखौ औवानिफ्राय खालामनाय जायो बा खायफाया आथिखालाव बे गोदान मुगानि लबारनि पाइप बेखौबो खालामनो माबा खालामनाय जायो पाइपखौबो नो खनग्रा हासुं खालामो आरो ओमफ्राय बै मा माग खासे ओ जि सोंग्राफोरखौ बै बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो। फ्रेम बेफोरो ओमफ्राय रासि बेफोरखौथ' बायखानांगौ जायो ओ रासो‌ औ सरि रासो
नोंगौ नोंथां बेे गय बिफांखौ बानायो होनदोंमोन्ना नोंथाङा? जोंनिजोंबो बेखौ बानायो। आं बावनानै थांदोंमोन बेखौहाय बे गय बिफांखौ खौबो फैनाय दङबा हाफायनानै ए ओइ गुदिफोरखौहाय गोराफोरखौहाय गायनानै बेखौबो बानायनाय जायो आरो मोनसे होनदोंमोन जे नो खनग्रा हासुं बेखौहाय जोंनिजों फ्राय बे हाथायनिफ्राय लाबोनाय लबाद हासुंखौनो बाहायनाय जायो आं औवानिखौ नुफेरनाय जायाखै नालाय।
औ
उम ओरैनो दख'ना नङा होमबा दख'नानि बागै जों रायलायदों बे दख'ना बेवहाय नोंथांमोननिजों जे दख'नाखौ समायना खालामनो थाखाय उम मा मा आगथ सोदेरनाय जायो बा आगथ होनानै जे समायनासि खालामनाय जायो? एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओरैनोथ' दख'नाखौ समायना खालामनो थाखाय जोंनिथिंजाय गोबां खम जाबाय थेवबो हाजो आगर ओमफ्राय उम बैयो दिंखिया बिबार दिंखिया बिबार होनो ना?
औ
बेखौहाय एरनाय जायो आरो
बिबार
अ बेफोरखौ ओमफ्राय माखासे जेरै गोबां आगर दं नालाय फा रौ मेगन माबा माबि बेफोर बांद्राय आगर फोरखौ आथिखालनि बर' आइजोफोरा एरनो रोंबांला आरो जायनि जाउनाव एसे गोरलै नैबे हाजो आगर ओमफ्राय बै दिंखिया बिबार बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलावहाय एरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
उम नोंगौ बेफोरखौहाय जों बर'निनो आगद होननानै मिथियो जेरै फारौ मेगन थाइगिर बिबार दिनो मावजि आफा होन नामा? गोबां आगद दङ जों - उम आं बांद्राय बुंनो हाला नाथायबा बेफोरो बर'फोरनि जे बिनिफ्राय एरखांबोनाय जे दख'ना समायना खालामनो दख'नायाव एरनानै दाबोनाय आगर एरबोनाया बर'फोरनिनो होनोब्ला बां ओमफ्राय बुंनाय जायाना नोंथां?
औ औ औ नंगौ थारैनो। खोनादोंना? हेल' नोंथां? खोनादों ना?
सार सावरायनाय आरो बेखिनि सावरायनो गोसो सनाय नोंथां?